औ' हेल' नोंथां। नोंथाङा ओ फ्रियैनो दंना?
औ दं नोंथां।
ओ आं दा नोंथांजों आबहावा गुबुंनायनि सायाव एसे सावरायनो सान्दों। नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना? औ औ ओ नोंथाङाथ' मिथिखागौ ओ आथिख खालाव आबहावाया गोबां माने गोबां बिथिंखैजानो ओ गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो। बेनि गेजेरावनो औ। जों मेगनजोंनो नुनो मोनो जेरै- ओ प्लास्टिकफोरनि बाहायनाय ओम बेनिफ्राय गारि- मटरनिफ्राय ओंखारनाय, कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बिनिफ्राय आरो हायाव बाहायनाय रासायनारि हासार आरिनि गेजेरजों जों नि सोरगिदिं थानाय आबहावाया बेबायदिनो गाज्रि जाबोदों। बेनि गेजेरजों आबहावा गुबुंनाया जादों। ओ दा बेनि गेजेरजोंनो आरो मानसिनि देहायावबो गोबां जिउसाया हाबनानै ओ मानसिनि देहाखौ सुख गैयै माने बेराम-आजार जानाय खालामना होदों। ओ नोंथाङा बेनि सायाव एसे ओ बिबुंथि होनो हागोन नामा?
औ हागोन जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों नोंथां बुंनायाथ' थारैनो सै थो आथिखालाव आबहावाया गोबां गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों। दैबानानिफाय लानानै जेरै-जोंनि हां लानायनि गासिबो बिफां लाइफांफोराबो गोबां खस्त' आरोना खस्त' मोनदों आरो आथिखाल आरो हाग्रा थानाय जिब जुनार बेफोरबो आरो आबहावा गुबुंले जानाया बैफोर आबहावा गुबुंले जानाया जों साफ्रोमबो मानसिफोरनिनो दाय होननानै बुंनांगोन आरो। जेरै गोदोबाय गोदो जोंनि सुबुंफोरा आबाद मावनायाव अर्गेनिक हासार बाहायनानै मावोमोन। नाथाय आथिख खालाव बैहाय मेडिसिनारि बांसिनसो बाहायनानै आबादखौ मावो। अब्ला थाय मानिके फिसा-फिसा लाइफां हारिफ फोरा थैलाङो आरो बिनि सायाव जोंनो जेरै हासार जगायग्रा खानस्रि बि बेफोरबायदि एम्फौ- एनला फिसा फिसाफोरा थैलांनानै मानेखि हायाबो गुबुंले जानायखौ नुनो मोन्दों आरो। आरो माखासे जों आबादफोरखौ मावब्ला जों जेरै- दैनि गोबां गोबां दैनि गोनांथि जायो बेफोराव जेरै पाइपजों दै बोखोनाय दै सिं निफाय अब्लाथाय बै हा सिंनि थोरफोफोरा माने गे लासै लासैनो गाहाय जालांनानै अरगें हाजो बेरफ्रुनाय बेफोरबायदि सोमजिदों आरो आरो माखासे बिथिं थिं जों जेरै नायनो हायो बर' बर' नङा माखासे माने के जोङो जेरै जोंनि सानफ्रामबो रायजो जानायावनो जों माखासे मुवा बेसाद हाथायफोरनिफ्राय बायना लाबोनायाव प्लास स्टिक बेफोरबायदि बुस्थुफोर बाहायनाय ओ जोङो मोनसे जायगायाव गारा लासिनो बेखौ सावनानै बा माबा मोनसे खालामालासेनो जों जान ला मानला बिदिनो गावनि बारि बागानफोराव गारनानै लायो। बेफोरनि थाखाय बैफोरो मानेके गोबां रजग्रा बिफांफोरनि थाखाय खहा जायो आरो बेफोरनि सायाव बिफांफोरा रज'नो हाया। बेफोरनि थाखाय आरो आरो मोनसेया बुंनो थाङोब्ला जेरै बांसिन मानसिफोरानो आथिखालाव बिफांखौ गायालासिनो दानफायनायखौसो बांसिन गोसो होगासिनो दं जेरै सुबुं अनजिमायाबो बारा जाबाय दं आरो जोंनो थाग्रा जायगाखौबो बांसिन नांगौ जादों बिन खायनो आरो आरो बैफोर खोस जेसांनो बिफां-लाइफां दानदों एसांनो हाग्रानि जिब-जुनारफ्राबो थानो जायगा गैया जा जादों आरो बैफोर जायगा गैयिनि थाखायनो जेरै जिब जुनार मैदेर मोसाफोरा मानसिफोरनि न' न' फैनानै मानसिफोरखौ माखासे खहा खालामदों आरो बे बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो। आरो नोंथांङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
ओ माने आथिखालावथ' गोबां कल कारखाना गायसननायखौ नोगोर नोगोरमायाव नुनो मोनो बेनि गेजेरावनो कल कारखानानिफ फ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनि देहायाव हाबनानै गोबां रोखोमनि बेराम आजार खालामदों बेनि सायाव नोंथांङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ औ नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो सैथो जेरै जोंनि एरियायाव बुंनो थाङोब्लाथ' सापातनि फेक्टरिया गोबां दङ जेरै मानेखे सापातखोनो बांसिन जोंङो आबाद हिसाबै मावनाय जायो आरोना जोंनियाव गोरान खेथियाव आरोना।
औ।
बेनिखायनो बेहाय खाथि खाथियावनो खारखाना बेनि मोनसे मोनसे जे उदग खुलिनाय दं बेफोराव मानेखे गोबां उखुन्दै ओंखा ओंखारो बेफोराव मानेखे बिफां-लाइफां बा जोंनि हां लानाय बेफोरो गोबां खहा जादों आरो आरो बिनि गेजेरावनो माखासे इटा फेक फेक्टरि बिस्कुट फेक्टरि बिदिनो गोबां फेक्टरि आथिखालावथ' गायसनदों। बेफोरजों मानेके जोंनि जेरै मानसिनि देहाया नोंथांङा बुंनाय बायदिनो थारैनो सैथो जोंनि मानसिनि देहाखौ गोबां खहा खालामदों जेरै बिगुरनि बेमारफोर सोमजिदों बेफो गाज्रि बारहावा मोननायनि गेजेरजों आरो माखासे जोंनि जाग्रा मुवा फ फोराव बैफोरो सिथाबनानै थायो बेफोरखो जों माने के मिथिस्लाबैफोराव जाफ्लांनानै जों गोबां देहानिबो खहा जानायखौ मोननाय दों आरो नोंथां औ। नोंथांनि जायगायाव बिदिनो माबाफोर फेक्टरि फोर खुलिनायनि बागै बुंनो हागोन नामा?
औ ओ फेक्टरि एबा दारिमिन खुलिनायनि बागै बुङोब्लाथ' आथिखालाव गोबां रोखोमनि दारिमिनफोरखौ जों नुनो मोनो। बिब्दिनो ओ लबार लबार दिहुनन्नाय जायगायाव जेरै प्लास्टिकनि दारिमिन आरो इथा आरो बेबायदि। बिदिनो नोंथांङा बुंदों सापातनि दारिमिन। जोंनिथिंबो सापातनि दारिमिनखौ नुनो मोनो बांसिन आरो बिदिनो। लबारनि बेफोरखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरानो। आथिखालाव गोबां रोखोमनि बेराम आजार जाहोनो मोनबाय आरो। बेनि अनगायैबो साखाथियाव थानाय। अरनबारियाव थानाय जिब जुनारफोराबो माने दारिमिन गायसननायनि गेजेरजों बिसोरो। थानो जायगा मोनि जादों। आरो साखाथियावनो बे दारिमिन गासननायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि ब्ला थिखफोर बाहायनाय गारनाय बेफोरो ओ जिब जिउ ओ जिउआारिफोरनि जाग्रा मुवाफोराव गोबां रोखोमनि माने बेक्टेरियाफोर ओ सोमजिहोदों बेनि गेजेरजों गोबांनि देहायावनो माने बेराम आजार जानाया गोरलै जादों आरो बेनि गेजेरजों आबहावा गुबुंनाया सानफा एफा बांबोगासिनो बिनो दं होननानै बुंजायो। ओ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
औ औ आरो जेरैबायदि जोङो बांद्राय गारि मथर फोर बांसिन आथिखालावथ' गारि मथरजोंनो बांसिन मानसिफोरा हान्थियो। ससे लामाखौबो थाबायला बेफोरनिफ्राय गोबां जोंनियाव मानेके उखुन्दै बायदि नाङि बेसादफोरा ओंखारो आरो बेनि थाखायबो जों गोबां खहा जादों आरो। मिथिंगाया आरो बेखौ बुंनो थाङोब्ला बै खोथ' जोङो गारि मथर सालायनो थाखाय जोंनो जेरै प्रेट्रल बाहायो प्रेट्रला जोङो हा सिंनि फ्रायसो ओंखारनाय मोनसे दै बायदि लाव लाव मुवा बुस्थु। आरो बियो माने बे जेब्ला ओंखारबोबाय थाय थागोन जोंनि साया माने के लासैनो दोबैलांबाय थागोन दोबैलांबाय थागोन उनाव बैफोरनो माने के बांग्रिं सोमजिहोयो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो बिनि गेजेरजों माखासे अर गें हाजो बेरफ्रुनाय बेफोरबो जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो।
औ औ
नोंथाङा बेफोरनि बागै होबथानायनि माबाफोर बुंनो सान
उम अ' बेफोर खौ होबथानायनि बागै ओ बेखौनो बुंनांगोन दि जों माने आथिखालाव ओ हाग्रामाफोरखौ अरनबारिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि गेजेरजोंसो मोनसे दारिमिनखौ लुनाय जायो ओ गोबां जिब जुनारफोरनि माने थाग्रा जायगाखौ फोजोबबोगासिनो दं बेनि गेजेरजोंसो दारिमिन लुनाय आरो न' बां मानसिनि थानाय जायगा लुनाय बेफोरो जाबोगासिनो ना आरो गोबां बेबायदि बे हाग्रायाव थानाय जिब जुनारफोरा माने थानो जायगा गैयै जाबोगासिनो। बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला आं बिफां लाइफांखौ जोङो सिगां गायग्रोनांगोन। बेनि उनावसो जों दारिमिनखौ खुलियोबा खुलिनो हागोन खिन्थु बिफां लाइफांआबो थांगोन आरो बिफां लाइफाङा जुदि थायोब्ला दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा उखुन्दैफोरखौ जों बा बिफां लाइफांनि अक्सिजेन बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेना ओ सोबननानै लायो ओ अक्सि जेननो थाङा जायखि जाया बिफां लाइफाङा सोबना लानानै बारहावायाव मोनसे गोथार बारबो उम सोमजिहोनो हायो। बेनि गेजेरजों माने बिफां लाइफाङा होबथानो हायो होननानै बुंनांगोन आरो।
औ औ।
बेखौनो बुंजायो ओ नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो।
अ' नोंथाङा बुंनाय खोथाफ्राथ' थारैनो सैथो जों बिफांखौ जेसांखि बाबो जों बिनिफ्राय बांसिनखोनो गायनांगोन होननानै बुंजायो जेरै जोङो आथिखाल खालाव बांसिन मानसिफोरानो फाइभ जुन समावल' बिफां लाइफांखौ गायनाय खौ नुयो आरो दानिया। बिनि अनगायैबो जों गुबुन समफोरावबो जेब्लानो सोलाबो अब्लानो बिफां लाइफांखौ जों मानेखे गायबानो मानेखि आबहावा गुबुंले जानाया एसेबाबो खमायगोन। आरो बिनिफ्राय जों आबहावानिफ्राय जेसेबां सोनारोना सुबुंफोरा बेफोरखो एसे ख खमायनानै मुवा बेसाद बाहायनायफोरखौ एसे खमायनांगोन आरो बेनिफ्राय हा सिंनिफ्राय जिफोर मुवाफोरजों जेरै डिजेल पेट्रल बेफोर केरासिन। फोर दिहुननायखो जोङो खमायबाबो जों मानेेखे आबहाव एसेबाबो गोग्गो जागोन आरो जेरैबायदि दैमा दैसाफोराव जों जानला मोनला जोङो प्लासटिक बायदि दाखोर-दालाफो फोरखौ गारोना बेफोरखौबो जों गारालासिनो मानेखे जोङो बेफोरखौ ना गुबुन मोनसे जायगायाव मोजाङै ज'नो गारनानै गारबानो बैफोर आबहावा गुबुंले जानाया ज जोंनि थाखाय मानेखे जानाय नङा होनना आं सानो आरो।
उम।
नोंथाङा आरो बेफोरनि माबाफोर सोमोन्दै बुंबावनो नामा?
हा
नोंथाङा माबाफोर आरो बेफोरनि सोमोन्दै बुंबावनो नामा बुंदों।
अ नोंथां जोंना। माने समाबो जासिगोन ओ दोन दोनथ'नोसै होनबा हो अ।
दस मिनिट ग्रोब जाबाय।